हेल' औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
जों होनबा दायो जोंनि बर'फ्रा औ - औ गोदो- गोदाय मा रोखोमै ना हमनानै जायोमोन बा मा - मा आदबजों ना हमनानै जायोमोन जों बिनि सायाव सावरायनोसैय नङा होमबा नोंथां। औ नंगौ नोंथां नंगौ जागोन बे मोनसे जोबोद मोजां आयदा औ। होमबा आंनो जागायनोसै नामा नोंथां। औ नोंथां जोबोर मोजांनि खोथा जागाय औ- औ ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बरड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गोबां न'खरफोरानो माने नानि बे नानि सायाव सोनारनानै गावनि न'खरखौ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ आरो दा। औ बे ना हमनायनि बेलायावबो माने गोबां रोखोमनि आदबफोरजों ना हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ बिनि बेलायावनो जों ना हमनाय आदब होनोबाथ' जों गिबि गिबि जों खखा सानाय। सेन सानाय सायरा सानाय। हमनाय जों गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौनो आरोखि नोंथां दा आं ख'खाखौ बुंनोसै। अखा होननानै बुंब्लाथ' जों सिगांनो। ख'खा बानायनो थाखाय जों औवानि गोनांथि नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय ख'खाखौ जों बोरै बानायो होननानै ओ ख'खा बानायनो थाखाय जों सिगां औवाखौ जों सारि पास फुटसो जों दानस'नानै लाग्रोना नांगोन बेनिफ्राय जों ओ ख'खाखौ बे माने मा होनो? खर' जेजों जों ना सायो। बेजोंहाय जों मा खालामो माने
औ नोंथां।
औ औवा खाथि औवाजों सिखाजों एसे फिसा फिसा दाननानै लानानै माने जों बेखौ गल माने हेबनानै लानाय जायो औ बेनिफ्राय आरो ओरै अ अ ख'खानि आरो उनजोंहाय मा खालामो जों एसे बिदिनो बिदिनो माने माने मा खालामो बिदिनो हेबालासिनो जों बिदिनो खाथुमनानै लायो आरोखि। जाहाथे नाया गलांनायनि गलाङैनि थाखाय औ आरो बेफोरखौ जों मा खालामसै उनावहाय हेबखांबा जों ओ खाथि खालानि बा जाम्फैफ्राव जों माने सानानै दोनहैयो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो बिनिफ्राय जों मोनसे आरो नुुबावो जाहैबाय सायरासानाय सारायखौबो जों नंगौ। गुबुन जायगा गुबुन जायगााफोराव गुबुन गुबुन नाम होनो आरोखि नोंथां ओ सायराया जाबाय हांसो खुगा बादि आरोखि। दा बेखौ जों माने नारेंखलनि हासिब बा सिबग्रा बादि जों फिसा फिसा औवाखौ जों फिसा फिसा खाथि सैनानै लाग्रोनाय जायो सिगां। आरो बिनिफ्राय जों बिदिनो दुइ फुटसो जों गोलाव हास'नानै बे खाथिखौ बिदिनो एक फुटसो गुवार बा देर फुटसो गुवार जेसेबां रोखोम बेसेबां गुवार माबा नांगौ मा होनो सायना नांगौ बिनि समाव जों हेबनाय जायो आरोखि नोंथां। आरो जों बिनि सायावहाय ओरैहाय आरो मोनसे हेबजाब बावनाय जायो खिन्थु बेखौ एसे गुसुंसिन हेबनाय जायो आरोखि जेखौ जों सायाव खालामगोन। आरो जो खुथिनिखौ आरो हे सिंनिजों सानैजों जों हेबजाबनानै लानाय जायो आरोखि।
औ नोंथां।
हेबनानै जों बेफोरखौस माने दुब्लि बारि बा बबेबा मोनसे जाम्फैयाव जों साहैनानै जों ना हमनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां आरो बेनिफ्राय फैबावबाय मोन मोनसेया जाहैबाय जोहा मा होनो जोंनि बर'आइजो फोरनि ना गुरग्रा ओ जाय आइजेङा माने जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जायखौ होनो जों जेखाइ। औ जोंनि आइजोफोरखौ जों बेफोरजों ना गुरनायखौ जों नुनो मोनो गोबां जायगा जायगाफोरनावखि नोंथां औ आइ औ। जेब्ला दैज्लां बोथोराव दैया एसे देरहाङो दुब्लि बारियाव दै थायो जाम फख्रिफ्राबो एसे देरहांबोयो अब्ला जों जोंनि आइजोफोरखो बैफोरनि हाग्रा जिं जिं माने ना गुरनानै हम ना गुरहैनायखौ जों खबाय लानानै जों ना गुरहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। नोंथां औ दा बेफोरबायदिजों ना गुरनानै माने जोंनि आइजोफोरा माने गोबाङानो हाथाय बाजारफ्राव माने ना फाननानै जाबोदों। बा ना फाननानै गावनि। फिसा फिसौफोरखौ नायबोदों गावनि नखरफोरखौ खांबोनायखौ जों नुदों आरोखि। नाथाय दा माने जेखाय। फोरखौ बारा नुनो मोनला खिन्थु गोदोनि दिनाव फ्राय नखरफोरावनो जों। जेखायखौ जों। नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां दा नोंथां नोंथांङा नोंथांमोननि। ओनसोलाव गोदो गोदाय बा दा माबोरै ना हमोमोन बा मा मा आदबफोरजों। ना हमोमोन नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां हागोन नोंथां हागोन। औ। नंगौ नोंथां ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंङो। गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दिनैसिमबो जों नाखौ।
बास माबाया बेनो फारागआ गोदोनि समाव जोंङो।
समाव जोंङो नाफोरखौ आबै आबौनि समाव नाफोरखौ बिदि बाजार हाथाय बाजार। फानहैयामोन औ। नङा होमा नोंथां औ गाव गाव नआव ओंख्रि गैयाबा ना बेदर जानो लुबैयोबा।
बबेबा दंग हाखर हालाफ्राव सारनानै।
हमनानै लायनानै जाफैयोमोन बबेबा बबेबा बिलोफोराव हमहैनाय।
दा नाथाय दा बेखौ जों नुनो मोनो। आथिखालनि जेनाखि जोंनि सुबुंफोर बिथांमोनहा। हमना लायनानै हाथाय बाजाराव फाननायखौ जों गोबां। नुनो मोनसै माने बेखौनो मोनसे फालांगि खालामबाय आरो नोंथां नङा होमबा बेनो फारागा। आरो दाथ जोंङो नाखौ।
जोंङो नाखौ गोबां गोबां जातनि नाफोर दङ।
खुसिया ना सिंगि ना नास्राय।
औ हास्राय आरि औ बारलि आरो सल मागुर।
आरो माने मखथाव।
नखराव नखराव गोबां दं आरो नों जायखौ जों मखनानै फोजोबनो हाया गोबां सम नांगोन।
थिग बेबायदिनो जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल खाथि खालानि जेनाखि हाखर दं।
हाखर हाखरफोराव मोननाय जों गोबांसिन जेखौ जों मोनो होनना बुङोब्ला नास्राय ओरै। औ औ। बेफोरखौ जोंङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव गोबांखौनो आरो बिलोफोराव।
जे लानानै थांङोबा जों बेवहाय गोबां जातनि नाखौ।
जातनि नाखौ मोनो औ नंगौ जेरै ना गोरि नास्राय औ आरो।
बेफोरखौ जों मोननो थाङो बिफोराव।
बिलोफोराव नंगौ बिदिनो जोंङो नाखौ हमलायनानै। आथिखालनि मुगायावहाय हाथाय बाजाराव फानहैयो आरो। औ नंगौ औ मानो होनना बुङोब्ला जोंनाथ बर हारिया गोदोनिफ्रायनो औ। औ नंगौ औ नंगौ औ औ। गोदोनि समावथ जोंङो नाफोरखौ हमना लायनानै ओंख्रि जाफैयो जों हाथाय बाजाराव। फाना औ आरो जोंङो बेदर जानो लुबैबा जोंङो मैहुर खालामनो थांङो औ औ नंगौ।
आथिखालाव बा माने जेनाखि जोंनि गोनोखोआरि जेनाखि आदब खायदाजों जोंङो गिदिर गिदिर।
खायदाजों जोंङो गिदिर गिदिर जेनाखि जेफोराव जोंङो ना। नुनो मोननाय। जायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ औ गिदिर गिदिर मेसिन बाहायनानै औ गोबां। बुरजा बुरजा नाखौ हमनायखौ जों नुनो मोनो जाय नाखौ जोंङो दिनैसिमबो जोंनि मेगनजों नुफेराखै।
जायखौ जोंङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै फेसबुक बा इउथिउबनि। बा इन्स्टाग्राम बेफोरनि जोहै जोंङो नुनो मोननाय जायो। नंआ होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां नोंथां बिदिनो। नों जोंङो बिदि गिदिर गिदिर नाफोरखौ जोंनि सुबुंमाहानिफ्राय देरसिन देरसिन गिदेरसिन नाफोर जों नुनो मोननाय जायु जेंनानि जों ओ सि फोराव
औ ओ सि हम औ हमहैनायखौ नागिरब्ला औ दा बिथांमोना ओ बेफोरबायदिनो नाफोरखौ गिदिर गिदिर गोबां बुरजा बुरजा कुइटेल औ हमनानै गोबां जायगाफोराव साफलाय हरो बा
फांगि मावो बिथांमोना नानि जायजों बिथांमोना गोबां लाख लाख
बिथांमोना गोबां लाख लाख रां खामायो दा जोंनि ओनसोलावबो बियो मोनसे जोबोद सोलोंनो
जेरै जोङो बेजोंनो ना बेफोरखौ फाननानै जोङो हाथाय बाजाराव फा
फाननानै जोङो हाथाय बाजार आव फानो जोंओ नंआ होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ खुं जाहे नै रां रुफानि जेंना जेरै संख्रि बानलु बायनाय।
जेरै औ संख्रि बानलु मायरं बायनाय नंगौ ओ मबेबा माबा मोनसे जिराद बा‌ मुवा
बेफोराव जोङो बे रांखौ बाहायनो हा हायो जेरै गथ'फोरनि फरायसालिफोरावहाय फरायसालिमाफोराव थांनायाव बिसोरनि आखाइनि खरसाखौ जोङो हरनो हायो गथ'फोरनो
गोदोनि दिनै नोंथ। बिथाङा बुंलांनाय बायदि गोदोनिफ्राय जेरै दिनैसिमाव सोलिबोनाय ना हमनाय जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाय जोंनो नाखौ गामसिन हमनाय नुयोमोन
हमनाय नुयोन गुरनाय नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनो ओरैनो बाबोथ जोङो टाउन सहोर फोराव बेफोरखौहाय नुनो मोनखाया जेनाखि गामि ओनसोलफोराव जों न दासिमबो नुनो मोनो औ
बिथांमोना बबावबाफोर दै देरनाय समफोराव जेनाखि हाग्रा सेर सेर थांनानै दै लोमनायावहाय गुरहैनानै गोबां ना फिसा फिसा।
गोबां ना फिसा फिसा नास्राय गोरि फिसा फिसा बेफोरखौ जों नुनाय। गुरनानै मोननायखौ नुनो मोनो औ नंगौ नांआ होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां दा औ बेखायनो जोबो
माबाफोर ना हमनाय आदब खायदा बेफोरखौ जेरै गिदिर गिदिर लैथोमाफोरावहाय हमो बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि ओनसोलावहाय
जोंनि ओनसोलआव हाय खौ हमनानै फालांगि खालामनांगौ सोलोंनांगौ बे
थांना थानायाव जिउ खांनायाव एसे एनै र
एसे एनै रांनि जेंनाखौ सुसरांओ
दा बिदिनो नोंथांनि जेनाखि मिथिनायफ्राव माबाफोर दंबावोबा एसे फोरमायना होबावदों नामा
फोरमायना होबावगोन नामा नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां जागोन औ दा मानि ना हमनाय बेला होमबाथ' जों बेखौ एसे सिगाङावनो बुंलांजोबखाबाय। दा मानि जों आं खुसियाखौ मारोरै हमो बेनि सायाव एसे बुंसै नोंथां औ दा खुसिया औमानि हमनायनि बेलायाव गुबुन रोखोमफोरनिफ्राय एसे आलादा जोंङ होनना बुंजागोन नोंथां औ खुसियाखौ जों औ खुसियाखौ हमनो थाखाय जों सिगाङावनो खुसिया सुलिनांगौ नङा होमबा नोंथां औ बे खुसिया सोलिजोंसै बोथोर जेब्ला जों मेसें बोथोराव बिलोफ्रा बा जाम्फैफ्रा रानो अब्ला जों सुग्रोम सुग्रोम माने खुसियाखौ नागिरनानै जों सुनाय जायो जेराव बबेयाव खुसिया दं बबेयाव खुसिया गैया औ नोंथां। जेब्ला खुसिया नाङो अब्ला जों खुसिया दं होननानै जों मिथिखायो आरो नोंथां। औ जेब्ला जों मोनथियो नाङो खुसियाव अब्ला जोङो जों बेखौ। खदालफोरजों जावख' हरनाय जायो बा सिखाफोरजों एरख'हरनानै जों खुसियाखौ हाासिंनिफ्राय बख'नाय जायो आरोखि नोंथां बेबायदि रोखोमै जों खुसिया दा नोंथां नोंथां जोंना टाइमाबबो जोब्बाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां औ औ औ। नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ आंबो नोंथां नोंथां सावरायनानै गोजोननाय होनबाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै।
औ नोंथां।